खोनादोंना नोंथां
औ खोनादों
औ होमबा नोंथाङा आंनाव मा होनो बर'फोरनि
मा होनदों नोंथां?
बर'फोरनि दोरोंआरि ओंख्रिफोरनि सोमोन
अ औ हागोन हागोन दा जोंहा बर'फोरनि दोरोङारि ओंख्रि होननानै बुङोब्लाथ' जोंहा गोबां ओंख्रिफोर दङ नङा होमबा सबाइ साम' ओमफ्राय जोङो अनला दाउ नारजि अमा नाफाम बेबायदिनो दङ आरो ना बेफोरनो जोंनि माखासे बर'फोरनि दोरोङारि ओंख्रि ना दा जोङो आं नोंथांनो गिबियावहायनो ओ माबाखौ खोन्थागोरनोसै जेरैहाय अनला दाउ बेफोरखौ खोन्थाना होगोना दा जों अनलाखौहाय खालि दाउ बेदरजोंल' जानो हायो बे नङा आरो गोबां रोखोमनिबो जानो हायो आलु मुला कख्लिं बेफोरबायदि लगायनानैबो जोङो जानो हायो आरोना ओमफ्राय मेवाइफोरजोंबो जोङो जानो हा हायो बिदि आरो आङो नोंथांनो माखासे जेरै ओ अनलाजों माबाजों खोन्थानोसै अनला मथर जेरै आलु बेफोर संनायखौ खोन्थानसै आरो सिगाङावनो जोङो नो मा अनला संनो थाखाय माइरंखौहाय जोङो एसे सोमनानै लाग्रोनांगोन आरो एसे गुरै जानायनि थाखाय जेसेबां संनो थाखाय बुरजा संनोबा एसे बुरजा ओमफ्राय एसेल' संनोबाथ' इसेयानो जायो आरो ओमफ्राय बिनिफ्राय जोङो दसे सम सोम सोमनानै बेखौ मोजाङै सुनानै लानानै ओ बेखौ उवालाव देनाय जायो आरो ओमफाय दाथ' बांसिन उवालखौनो बाहायलिया ग्रेन्डारफ्रावनो जोंहा ओ सौ माबाखासैना अनसै नङा होमबा दा गोदोनि बायदि उवालाव देला आरो दा ग्रेडारखौनो बाहायखासै आरो ओमफ्राय बेनिफ्राय जोङो बे अन गुन्दैखौ मिस मिस मोजाङै देग्लिनानै लानांगोन बिनिफ्राय जोङो खुरुनानै लागोन आरो ओमफाय जोङो आलुफोरजों संनो थाखाय आलुखौ जोङो रिडि खालामना लानांगोन आरो मटर एबा खख्लिंजों सङोब्लाबो जोङो बेफोरखौ जिरनानै लाखाजोबनांगोन आरो ओमफ्राय मुलाफोरखौबाबो जोङो मुलाखौ हानानै लानांगोन फाय
जोङो बिनिफ्राय गिबियावनो जोङो बे आलुफोरखौ एसे मोजाङै एवफ्रामनानै लाग्रोखानांगोन आरो एवफ्रामनानै लानानै जोङो ओ बेवहाय जोङो एवनानै लानानै दै हर हरगोन आरो मोजाङै संख्रि बानलु होखाजोबनाय नालाय गासिबो बे आलु एवनायावनो जों हरखाजोबनांगौ आरो थाव संख्रि हालदै बेफोरखौहाय बिनिफ्राय जोङो दै हरगोन दैखौबो जोङो एसे बुरजायैनो होगोन आरो बेनिफाय मोजाङै गोदौ होबाय थानानै जोङो बेवहाय मा खालामगोन? बै देनानै लानाय अन गुन्दैखौ जोङो दैयाव गलायनानै एबा आखाइजों खायसे दैयाव गलायनानै हरो ओमफाय खाय ओमफ्राय मा आखाइजों फ्रि फ्रि ओरै सारनानै हरो आरो‌ ना ओमफ्राय बेनिफ्राय जोङो दैजों गलायनानैबो हरनो हायो नालाय दा दैजों गलायनानै जोङो हरसिगोन आरो बे दैयावहाय ओमफ्राय जेब्ला ओ बेबायदिनो मोननैबो मोजाङै गोदौबाय थायो ओमफ्राय दसे गोदौहोनायनि उनाव जों बहाय खारै हरनाय जागोन आरो। खारैया जोंहा गोनांखाथार अनला ओंख्रि संनायावहाय खारै गैयाब्लानो जोंहा जाया आरो दा खारै गैयि समाव जोंहा मा सदाफोरखौबो होनो हायो आरो। बेनिफ्राय जोंनो बेखौहाय मोजाङैहाय ओ खारैफोरखौ नांहोनानै अरहोनानै उनावहाय जेब्ला जागोन अब्ला संख्रि, बानलु नांदों नाङाखै बेफोरखौ नायसिगोन आरो संख्रि साखिसिगोन ओमफाय नांदोंबा जोंहा माखासे दुुनन्दियाफोर गंगार दुुनन्दियाफोर बेबायदिखौ हरनाय जायो आरो ओमफ्राय बेबायदिनो सङो अनलाखौ बेयो जोंनि माखासे एंगार हायि ओंख्रिखा नङा होमबा नोंथां? बेदि गोबां जोंनिया माखासे हाबा-हुखाफोर जाबानो जेरै हाथासुनि खुरनाय बेफोरावबो अनला ओंख्रिखौनो सङो माबा मोनसे फोरबोफोर जायोब्ला जोंहा बांसिन अनला ओंख्रिफोरखौसो आलासि फैयोबा संनाय जायो आरो। गोथाव मोनो नालाय बेयो बेबायदि आरो सोरबा ओ गुबुन हादरनिफ्राय आलासि दावबायफैयो होनब्लाबो जोङो बे अनलाजों दाउ बेफोरबाय ओंख्रिखौ जोंहा संनानै जाहो हरखा थायो। नङा होमबा नोंथा? बेबायदि आरो आरोबाव आङो नोंथांनो खोन्थानो जेरै-नाफामखौ मारै बानायो दा नाफाम ओंख्रिखौबो जोंहा बिदिनो दैनिफ्राय जोंहा नाफोरखौ गुरनानै लायनांगोनानै नङाबा जोंहा दै-दैज्लां समावहाय जेब्ला अखा हानाय बेफ्राव दुब्लिफ्राव खखा सानानै गोबां नाफोर मोनो। नङा होमबा? बे ना गोरलै गोरलैफोरखौ जोङो मा मोजाङै सायनानै सुनानै जोंहा मा फोराननानै लागोर खानांगोन गिबियावनो नङाबा जोंहा बे मैला-मैथाया थागोन। नङा होमबा? ओंखायनो मोजाङै सुनांगोन आरो ना गिदिरफोरखौबो बानायनो हायो। थेवबो बेजों बांसिन बानायनायखौ जोङो नुनो मोना। ना फिसाखौनो जोंहा बानायो आरो ओमफ्राय नाया मोजाङै रानोब्ला बेखौहाय जोङो देनानै लागोन आरो ओमफ्राय बे ना देनायावहाय जोंहा माखौ होयो थास' गोसोमनि गांखंखौ जोङो होनाय जायो आरो मोजाङै जिरनानै लानानै बेखौबो हरगोन आरो हाग्रानि थास' गोसोमखौ। ओमफ्राय मोननैखौबो मिस मिस मोजाङै देग्लिगोन बेनि उनावहाय जोंहा बेखौ हासुङाव बा बयामाव जोंहा बेखौ सोनानै लानो नांगोन आरो। ओमफ्राय बेबायदि सोनानै दोननानै जोङो बेखौ मा खालामगोन ओ मा होनो मोजाङै माखासे दानफोरनि थाखाय सोनानै दोनगोन आरो बेखौ। देग्रो मोना बेखौ जाजाया आरो ओंखायनो जेब्ला दान मोननै बेबायदि गाहाम जायो होमबा जोङो बेखौ जानाय समावहाय जोङो बेखौ जायो। ओमफ्राय नाफामखौ जोङो बिदिनो खायफा बिदैबो जायो, टमेट'फोरजोंबो जायो, थास' बिसंफोरजों जाजायो बिदि आरो थास' बिसं फोरजों जाब्लाबो गोथाव मोनो नाफामखौ ओरैनो बाथोनबो जाजायो। नङा होमबा? आ बाथोन जानायाव जोंहा सामब्राम फोरखौ एसे मोजाङै बुरजा होनानै एवनानै नाफामखौबो एवनानै लानानै बाहाय दै होगोन आरो ओमफ्राय दैया रानोब्ला जोंहा बेखौ मोजाङैहाय रानहोनानै जोङो बेखौ बाथोन बायदि जानाय जायो आरो। बेयो एसे गोथाव मोदोमथारो आरो नाफामा। बेनोसै जोंनि बर'फोरनि माखासे दोरोङारि ओंख्रिया। दा नोंथाङाबो बे जोंनि माखासे दोरोङारि ओंख्रिनि सोमोन्दोै फंनैसो बुंनो हागोन नामा?
औ नोंथांनि नोंथांना मा होनो बर'नि मा होनो दोरोङारि ओंख्रि। नारजि आरो अमानि सोमोनदै खोनथानोसै नोंथानो। जोंनिया मा होनो जोंनियाथ' नारजिया फाथोनिफ्रायसो जायो नङा होनबा नोंथां?
औ।
जोंना बे मा होनो नारजि बिलाइखौ फाथो बिफांनिफ्राय मा होनो सिगाङावनो जोंना मा खानानै फोरान फैनांगोन। मोजाङै फोरानहोनानै मा होनो रानहोनानै जोंना बस्था नङाबा प्लास्टिकफ्राव मोजां मा होनो गोमो जानाय बायदि जेनेबा मोजाङै राननाय बायदि जोंना मा रानखांनायनि उनाव खाथेनानै दोननांगौ नङा होमबा नों
औ।
बिनि उनाव जोङो जेब्ला जानो जानोसै होमबा जों मा खामनांगौ जेनेबा जाखिनि ओंख्रिखौ संगोन नों बे जखानि नार्जिखौ लानानै जों मा गोखाफोर खारनानै जों मा दैयाव सोमना दोननांगौ आरोना जेनेबा दसेखिनि ओमफाय बिनि उनाव बोखांनानै जोङो नार्जिखौ मा खामनाय जायो सोरहाबा जेनेबा थावफोरजों एवो जानांगौ जेन ओमफ्राय जोंहा मा खालामो मा होनो खारै होनानै मोजाङै एवो आरो ना एसे जेनेबा नार्जि रबसानदि। रबनाय जखानि आरो मा होनो खारदैखौबो जेनेबा बाराद्रार होबाबो जानो हायाना। गोबाब जायो नांगौ जखानि मा होनो खारदै बा बेकिं सदा होनानै बेखौ मा होनो एवनाय जायो आरोना जेनेबा रबजासिम नार्जिखौ बिनि उनाव मा होनो जेनेबा जोङो रबबाय नालाय एसे ओमफाय जोङो जेनेबा नांगौ जखानि दैखौ होनानै लानांगोन आरो ना आरो फासेथिं जों मा खालामनांगोन अमा बेदर होगोनबा जेनेबा अमा बेदरखो जोङो मोजाङै मा होनो एवनानै लानांगोन। मा एसे फ्राम फ्राम जानाय होमबासो गोथाव जागोन। आरो मा होनो जोंना अमा गोरानफोरबा गोथावसिन जायो नारजिफोरा। मानो होनबा एसे मा होनो गोथांजोंबो जोंना एसे मेनल' 'ल' जानो नागिरो नालाय।
औ।
जों मा गिबियावनो जेनेबा अमा गोरान नङाबा गोथां नङाबाबो जायो जेनेबा मोजाङै एवनानै सामब्राम गोजा होनानै थाव सेरनानै मोजां एवनानै लानांगोन। बे एवनायाव जोंना नांगौ जखानि मा होनो मस्ला सामब्राम, गुफुर, हाइजें, पासपरन जिरा पाउदार बेफोर बायदिखौ जों मा होनो जेनेबा नों गावबा गाव मा मा मस्लाफोरखौ बाहायो न'खराव अमा जानाय मस्ला जायै फोरा दं बेफोरखौ होनांगोन। बिनि उनाव मा होनो जेब्ला नांगौ जखानि जायो माबाया अमा बेदर एवनाया होमब्ला जों मा बै नार्जि लादोंमोन ना
औ।
नार्जि संबाय थानायाव जों मा होनो हरनांगोन जोङो बेनि उनाव जोङो जेनेबा बेदरा मोनैनि थाखाय जोङो एसे गोबाव संनांगोन अमा बेदर होनानैबो जेनेबा बेदरा एवनायावनो मोनाना‌ ओंखायनो जों मा होनो नार्जियाव अमाखौ होखांनायनि उनावबो जों खामनांगोन एसे मा होनो गोबाव संनांगोन आरोना जेनेबा अमा बेदरफ्रा मोननाय बायदि। ओमफ्राय बिनि उनाव मा होनो जोङो जेनेबा दुन्दियाफोर होनो हायो गोथाव मोदोमनायनि थाखाय। दुन्दिया बा गंगार दुन्दिया दुन्दिया बोथोर नङाबा जेनेबा गंगार दुन्दिया होनो हायोना जोङो। जों मा होनो दुन्दियाखौ जोंना मा होनो मोनलाबायानो जोंना बांसिन मेसें बोथोरावसो मोनो दाथ' जेनेबानि दैलां बोथोराव जों नारजि जायोब्ला जों गंगार दुनदियाफोर खौनो होनो हायो आरोना बेबायद बिदिनो मा होनो जोंना नार्जि ओंख्रिखौ मा ओम बिदिनो मा होनो जोङो मानसि थैनायफ्रावबो बाहायनाय जायो आरोना जेरै मानसि थैनायफ्राव नारजि ओं खो संनाय जायो बेबायदिनो मा होनो बेलेक सोरनाबा मा होनो हाबा खेराइफ्रावबो होयो सोरहा सोरहा जेनबा हाबा गिदिरफोराव जोंना मा होनो आरो बर'नि मा होनो दोरोङारि दिन्थिफुंनाय जेनेबा एगजिबिसनफोरावबो जोंना मा दिन्थिनाय जायो ना? आरो मा होनो? जोंहा आरो बेबायदिनो मा होनो बर'फोरनि दोरोङारि ओंख्रि होनोबा जोङो मा सबाय साम'फ्राबो नां -' सबाय साम' बा सबबाय दाउ बिब सबाय साम'खौनो खोनन्थाग्रोनोसै सबबाय साम'आबो बेबाय दिनो जेननोब साम'खौ जों नुनो होनो गिबियावनो दैमानिफ्राय लायनांगोन एबा दैमा गैयाबा जों जेनेबा बाजार बा दखानफोरनिफ्रायनो बायनानै लायनांगौ नङा होमबा नोंथां? जामखौ जों बेसेबां जेनेबा बेसेबां जखायैनांगौ बेखौ। जेनेबा मानसिफ्रा साबैसे दं बेसिबां? साबायसिनि संगोन बे जखानि जेनेबा साम'खौ लानांगोन नोङो।
औ
बिनि उनाव मा होनो साम'खौ जोङो साम'नाथ' खुगा थायोना।
उम
खुगाखौ गारनानै लानानै बिनि उनाव मा होनो खुगा ओमफ्राय साम'आथ' मा होनो दानाब्लाथाय साम'आ गनाय नङाना। मे साम'नि खिबुखौबो दङ ना। दानस'ना लानाङा जेनेबा थब्र' थबस' ओमफ्राय दानस'नायावा नोजोर होनो जों जाहाथे मा होनो। मोदोमफ्रा थांफाया बा गवा एसे जेनेबा जखानि दानस'नांगौ आरो ना दाननायावबो।
उम।
बिदिनो आरो बिनि उनाव मा होनो जोंना साम'फ्रा दैयाव थाबाय थानायनि थाखाय मा जायो जोंना बिराद मैला दाखा थाखाखा बादामालि जानानै थायो ना।
औ
बिनि थाखाय जों मा खालामनांगौ साम'खौ जोंहा मा होनो जेनेबा लिबुफोर होनानै नारेंफोर होनानै मा मोजाङै फुनांगौ आरोना। बिनो मैलाया गननाय बायदि एसे गुफुर जालायनाय फुननानै। जानांगौ आरोना बिनि उनाव जोंनो आरो बे दाननायाव जोंना माखासे हागाव सिलाफोर बायख्लानायफोर थायोना। बेफोरो गलांनायनि थाखाय जों मा खालामनांगौ? सामाखौ जेनेबा खेबथाम खेब्रै बे जेनेबा हागाव सिलाफ्रा मा होनो? खारजासिम जों मा होन सुखांबाय थानांगौ आरो ना जेनेा थौफ्राव बालथिंफ्राव मोजां बालथिंफ्राव लानानै। सुखांबाय थानांगोन आरो ना जेनेबा हागाव सिला जाहाथे मा होनो जोंनि देहानि थाखाय मोजां नङााना बेफोरो। बेनि थाखाय जों मा खालामो मोजाङै। बे हागाव सिला खारनाय बायदि जोङो सुनानै लानांगोन आरो बेनि उनाव जोंङो खामनांगोन हायोब्ला जोंङ दसे मा होनो सोमनानै रनांगोन आरो ना मोजां सुखांनायनि उनाव। होमबा जोंना मा होनबा साम'आ दैयाव थाफैनो थाखाय बिराद मैला मैलि बुस्थुफोरबो जानानै थायोना जोंना। आरो बेफोर मैलाफ्रा जोंनाव बाहेराव जोंना गोबां खहा। खालामनो हागौ बेनि थाखाय जोङो मोजां सुखांनानै जोङो मा सोमनानै दोननांगोन आरो दा बि उनाव सुनायनि उनाव ज खांनानै लानानै साम'खौ जेनेबा जोंहा थाव सेरनानै सिगाङाव मा होनो। एवनानैबो लाग्रोनो हायो बिनि उनाव दै होनानै जोङो। होमबा दै होखांनायनि उनाव जों मा खालामनो हायो? सबायखौ हरनो हायो आरोना बसिनानै आरामसे बिनि उनाव मा होनो? सबाया जेब्ला रुइगोन होनब्ला जों मा लासै लासै बेयावथ' मा जोङो सागंफोर सानो हायाना। साम' थानायनि थाखाय ओमफ्राय बेनि थाखाय जों मा ला गारबाजोंनो जोङो लासै लासै एरनानै होनांगोन आरोना जेब्ला मा होनो सबाया रुइयो अब्ला आरो खायसे मानसिफ्रा दाना जोंना मा होनो प्रेसार कुकारफोराव सङ ना। प्रेसार कुकारफोराव नङाबाथ' जों आरामनो। रुइखायो नाल जोंना बांद्राय माबा नांगौ दरखार गैया एलैनो नांगौ खस्थ' खालामनौ जाया। बेबायदिनो मा होनो जेब्ला मा होनो ओंख्रिया जेनेबा लाथा जाजानाय जागोन। आरो जोंना मा होनो सबाइ रुइैनायनि थाखाय जोंना साम' सबाइ ओंख्रियाव मा होनांगौ खारदै होनांगौ जायोना। खारै बा बेकिं सदा एसे होनांगोन आरोना जोंना सबाय रुनायनि थाखाय। जेब्ला मा होनो ओंख्रिया जोंहा मा होनो मोनहां मोनहां जायो होमब्ला जों बेयावा मा होनो हायो। दुन्दिया बा गंगार दुन्दिया होनांगौ आरो बे नांगौ जखानि मस्ला मस्लि बा बानलुफोरबो होनांगौ आरो। साम' ओंख्रैआ गोथाव जाया। नांगौ जखानि बानलु बा मस्लाफोर होबासो मा जोंना साम' ओंख्रैया गोथाव जायो आरोना साम' सबाइ ओंख्रैया।
औ
होमब्ला नोंथाजों जोंना औ